हेलौ
औ खोनादों ना नोंथांङा
औ
अ
ओमफ्राय
ओम दङ न'आवनो दङ नोंथाङा ओरैनो फ्रियाव दंना
फ्रियाव दङ
जोङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनोसै नामा
हेलौ
औ खोनादोंना नोंथाङा ओम अ अ एबार खोनाबाय दा नोंथां
औ खोनादों खोनादों
उम जोंङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनोसै नंङा होनबा
औ ओं
ओं ओं माने दैज्लां बोथोरनि बागै एसे सावरायनोसै माने दैज्लां बोथोराव
नेटआ एसे इसु दं नामा
दै दैज्लां बोथोराव जोंङो माने मा मा आबाद मावो बेफोर
ओं ओं ओं ओं
नोंथांङा एसे फोरमायदो ओमफाय आंङो नोंनि फोरमायखांबा आं दाहाय फोरमायबावनोसै आरो रो आंनि रावजों
उम
ओं ओ
आं दाथ ओरैनो जागायनाया जागायहांबायमोन जोंनाबो गायनाय फुनाय गायनाय फुनाय आमथिसुवानि सानथाम बन्द जादोंमोन दा जागायफिनबाय आरो मैया
उम उम
दाथ ओरैनो दस बिगा गायो जोंहा ओ पास बिगा गेजेर नांबाय आरो
ओ
अखायाबो एसे प्रब्लेम ना आ अखानि थाखाय बोरैहाना दा दै गैयाब्लाथाय गायजाया थानांगौ जायो सानदुं दाथ सान्दुंल दैयाबो रानजोबबाय ओरैनो खय बिगा गायो नोंस्रा
जोंहा स'-सय बिगा गायो।
सय बिघा?
ओ
जागायहांबायना?
जोंना गायखांजोब्बायानो दाख्लैनो आम
ओम एडभान्स होनबा नोंसिना इसे?
दैया जोंना जमा थायो बिदिनो हाजो खाथिनि जायगा नालाय बिदिनो दैमाफ्रा माने बिदिनो थाब-थाब दै मोनो जोंनिया । बिदिनो हायेन जायगानालाय उम उम
ओरैनो जोंनावथ बांसिन अखाजोंसो गायनाय जायो अबेहायबा मोनो जाम्फैया
ओ
बे बांसिन बोरि हासोना जोंना
ओ ओ नोंसिनाव माइनि अनगायै मा-मा आबाद मावो जेनेबा नोंसिनिया?
जोंनाव माइनि अनगायै ओरैनो जुखाम मावो फाथो बेस र सिबिं बेफोरखौ मावनाय जायो आरो जोंनाव।
ओ बिदिनो जोंथिंबो गायो बिदिनो भेन्दिफोर गायो
भिन्दि सबाय भिन्दि सबाय बिमाबखौथ गायो । औ ओरैनो फाननो थाखाय गाया आरो ओरैनो नआव जानो थाखायल गायो। बेफोरखौ
ओमफाय आरो मागाय मा गायबावो ओमफ्राय गैला?
गायनायाथ बेनोसै
ओ ओं ओमफाय सोरनावबाफोर खामानि मावहैयाखै?
माइसो गायनाय जाखायो ओरैनो
ओरैनो जानो आन्था एसे एसे गायो आरो बेफोरखौ माबा सबाय बिमा भिन्दी फोरखौ।
ओह बिदिनो बेलेगफ्राव बिदिनो जोंनियाव जोंनियाव बिदिनो भिन्दि गायो सबाय बिमा गायो।
ओम
ओमफ्राय माइआथ' गायखायो नो
ओम
आवबो जासाबो सबायबिमा बिन्दि ओम हाजो ए रिया नालाय एसे बांद्राय हाजिद्रायबो नङा
ओरैनो
मैगं थाइगंफ्रा बारा जानो नारा होमबाबो गायो आरो
ओम ओमफाय नोंथां बेलेग माबाफोर दंबावोबा खोन्थाबावदो?
बेलेगाथ' दङ' दंनाया
आह बिदिनो नोंसिनि फेमिलिफ्राव बिदिनो माबाफोर गायो नामा बिनो
फेमिलायाव दाख्लि ओरैनो दैलांनि सिगां माबा गायदोंमोन देमसि गायदोंमोन ओमफाय अभार अखानि थाखाय गाज्रि जाजोबदों आरो मोन मोननाय जायाखै आबादखौ जानायालाय जादोंमोन मोजाङानो मावजेननायमोन नालाय फास्ट टाइममोन बेयो देमसिया
ओम देम देमसिया माबायदि आबाद बिलाय
दैलाङावथ' जोंनाव
ओह देमसिया माबायदि आबाद नोंथा
देमसिया? देमसिया बियो माबा ओह आथा बानायोनो बेखौ
आथा ओम
बेखौ मा होननांगौथाय बेयो माबा बायदि बेसर बायदि गाहाय गाहाय बिबार बारो आरो
ए
मैदा बानायो नामा बिजों
ओह ओमफाय जोंनि एरियायाव दाख्लैसो माबै माने बानलु सिब्र' गायदोंमोन आरो बानलु सिब्र माने बिदिनो जोंनि एरिया साइदआव माने बानलुसिब्रआव माने बेराद फैसा मोननाय जायो आरो बिदिनो पार केजि सातस' आतस' बिदिनो ओमफ्राय बिदिनो गामि एरियायैनो सोरबा सोरबा गायो गायनायालाय बिदिनो सोरबा हा गोनांफ्रा बिदिनो बिगासे बिगानै बिदिनो गायो आरो बिदिनो फास्टआवनो बिराद रां थाखा गारग्रोनांगौ जायो बिदिनो हालेवनाय एवनाय फास्टआवनो माय बिदिनो फुलि बायनांगौ फुलिया फांसेआव थायबा नो बिदि एक हाजारथासो फुलि गायोबा माने पास हाजारसो थाङो बिदिनो ओमफ्राय मासिखफोर बिदिनो हाजिरा लगायनांगौ नो बेरा दुमनांगौ बिदिनो प्लास्टिकफोर बायनांगौ माने सान्दुं सैजौ हाया माने बे दंफांआ एसे ओमफ्राय बे हा
हाया माने बे हाग्राफोर रज'यैनि बिदिनो प्लास्टिक बना होयो आरो गाहायाव बिदिनो थरबुसफोरबो गायदों जोंथिंजाय थ'रबुसाव माने बिदिनो हाफ्राव माने बिदिनो प्लास्टिक खौबो। माने बांद्राय बिदुंखौ सैज' हाया बियो। दंफाङा बेनि थाखायनो माने बिफोर प्लास्टिकफोरखौ होनाय जायो आरो बिदिनो अरुणचलाव साफ प्लाय जोंना अरुणाचल खाथिना अरुनाचलाव साप्लाय हरो आरो बिदिनो। मालफोरखौ बिदिनो सोरबा अरुणाचल फ्राव माने जाग्रा थायो टाउन एरियाफोरनि मानसिफोरा माने बेफोर आबादफोरखौ मावनाय जोबोद लुगैयो आरो जानो। बिदिनो नारेंखल होन बिदिनो थरबुस बिदिनो बानलु सिब्र'।
ओरैनो माइफोरा बेसेबां बेसेबां नोंसिनाव मनाव?
माइआथ' जोंनियाव माने कुइन्टेलाव कुवइन्टेलाव नैरोजा।
खोनायासै नोंथां।
कुन्टेलाव नैरोजा।
हेल'
कुन्टेलाव नैरोजा।
हेल'
खोनादों ना नोंथाङा?
औ दासो खोनादों।
कुन्टेलाव नैरोजा होनदां।
नैरोजा उम जोंनाव जोंनाव उम मनाव जोंनाव बिदिनो नयस'। ओमफ्राय जोसा माइ जोसा माइखौ बार'स'। फन्द्रस' दुइ हाजार बिदियाव फाननाय जायो आरो।
उ।
ओरैनो टाउन एरियायाव बांसिन जायो गामियाव एसे खम जायो आरो।
ओ।
अबाव बांसिन मोनो?
उ।
ओमफ्राय माइरं सौनानै फानबा बांसिन मोनबावो आरो। बिदिनो केजियाव बिदिनो साथि थाखा गाहाम मोनो।
ओ। उम नोंसिनाव माइब्रा माइरंफोर बा गायोना गाया माइफोर माइब्राफोर।
माइब्रा माइरंखौ गायो गायनाया ओमफ्राय बियो बारा जानो नागिरा आरो जोंनाव। ओरैनो एसे एनै जायो जानो आन्था मोनो। ओमफ्राय जोंनि हायाव मिलाया आरो बे बुस्थुआ एसे जोंना गोरान ना बे एसे दै थाहांहां दैबो बांद्राय दैबो माबा नाङा आरो दैबावबो जानो नाङा बांद्राय बोरिबो जानो नाङा बे बुस्थुआ। बे माइखौ गायनोबा।
उम ओ नोंसिनिथिंजाय होमबालाय नोंसिनिथिं गायखांनाया जोब्बाय ना मा जाखो?
गायखांनायाथ' दा गायगासिनो सोलिगासिनो गायनाया हाजोबाखै दा माबानि प्रब्लेम ना खामलानि प्रब्लेम दा। मोनलायलाया बयबो गायनाय। बेनाव हाबासो बेनाव बारस्लायलायो दा।
उम -
गोजान गोजाननिखौ लाबोनांगौ जायो आर-
अहा बिदिनो फाला बदल गायलायो आरो ना नोंसिनना ना हाजिरा होयो?
फा फाला बदलबो गायो ओमफ्राय हाजिराबो माखासे लानांगौ जायो गुवार गुवार गायोना- बिदिनो बिस बिघा एकस - बिगा गाहाम गायो नखरसेयाव।
नोंसिनि हाजिराया बेसेबां?
हाजिराया जोंना दा फास्स' जानानै दङ।
पासस' हिनजावफोरनिया?
औ हिनजावफोरनिया।
फुंसेयाव ना मुग सानसेयाव?
सानसेयाव फुंसेयाव माबा जाबाय आरायस' जाबाय।
उम
ओरैनो दाथ' गासिबो बारायजोबखाबाय दामफ्रा ओरैनो नोंसिनिथिं दा बेसेबां बेसेबां जानानै दं?
जोंथिं थामजौ जाना दं हौवाफोरनिया बाजौ
उम खमानो होमबा नोंसन
जोंनिथिं दा दैज्लां बोथोराव माने फैसाखौनो लाया माने बिदिनो बदलनो गायो जेनेबा नोंनाव गायखांबाथाय आंनावबो गायनांगोन बिदि आरो नोंनाव गायना हैबाय एबार जोंहानाव गायहैनांगौ फैसा लायालोय माय गदोनि मदेल आरो ना होमबालाय नोंथां दोनथ'सै। उम नोंथां होमबालाय बे एसेनोसै नामा रायलायनो
औ दे नोंथां होमबा एसेनोसै।